औ अ नोंथां ओ नों नोंथाङा दा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आङो आबाद मावनायनि सायाव एसे ओ माने सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
औ जागोन दे नोंथां आं दा ओरैनो दंथयो
औ औ औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिदिनो मा मा आबाद मावनाय सोलिगासिनो दा दासान्दि
औ दासान्दि अ जोंनि ओनसोलाव दा दासान्दि माइ आबादानो बांसिन सोलिगासिनो दं मानो होनब्ला जों माइ आबादानो जोंनि थाखाय माइ आबादा गोनांथार
औ
मानि थाखाय जोङो जों बेखौ माने जोंहा बोसोराव जिनै मास थायो नालाय जों बे जिनै मासाव बे माइनिफ्राय मोननाय माइरंखौनो जों जाना थांना थायो आरो नोंथां जेरै जों सुबुं माहारिया माइ ओंखाम जाना थांना थायो नालाय
नोंगौ
औ बेनिखायनो माइ आबादखौ मावनाय जायो दासान्दि जोंनि ओनसोल ल माइ आबादानो बांसिन जादों आ एसे फोरमायनो नाजागोन नोंथांसिम औ औ गिबियावनो जोंहा माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा बयबो मिथिखागौ जोंहा माइ माइ गायनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइज्रि नांगौ नङा नोंथां औ बे माइज्लिखौ जोङो हाथाइनिफ्राय एबा हासार दखान जायखौ जोङो नार्सारि बुङो आरो ना नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो बायना लाब नानै बेखौ जोङो फाथोनि थयलायाव जोङो सोनानै हरनै एबा हरसेबा हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो ना नोंथां
औ
औ बेनि उनाव फिन खेबसेबो बेखौ जोङो दैनि फ्राय एबा जे जाय जि जायगायाव सोमदोंमोन बे जायगानिफ्राय जों बेखौ बोखांनानै बोरियाव आरोबाव फिन खेबसेबाव हरसेनि थाखाय दोननाय जायो आरो ना नोंथां औ बेनि उनाव बेखौ बेनि बोखांनायनि उनाव बिनि अखानायै जों बेखौ
न'नि खामसालि एबा माइ दोननाय बाख्रिनि साखाथि नङाबा बेनि सिङाव जोङो बेखौ मोजाङै लामस्रिनाय एबा फेरा होनाय जायो आरो नोंथां औ आरो बे खौ जों मोजाङै गाजा बेरहोनो थाखाय जों बेयाव दै एसे सारस्रोनानै मोजाङै जोङो थालिर बिलाइ आरो नङाब्ला थास' बिलाइदो बा आइदिजों जों मोजाङै खोबना दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ बेबायदिनो जोङो जोंथ' माइ गायनो थाखाय जोंनो जि हा नांगौ हाब्रु नांगौ जायो नालाय नोंथां
औ
औ जों बे हाब्रुखौ बानायनो थाखाय जोङो ट्रेक्टर नङाब्ला मोसौजों हालेवनानै जोङो गिबियाव हायाव थानाय हाग्राखौ जोङो फोथैग्रोनाय जायो नोंथां
औ नंगौ।
बेबायदिनो जों फोथैग्रोनानै बेयाव दै सोनानै आरोबाव फिन खेबसे हालेवबावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
बि बाबदिनो जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोंना खोथिया एबा जायखौ जोङो गायगोन बियो जोंङनो देरनो थाखाय खमैब्लाबो जोंनो नैजिबा एबा थामजि दिन नांगौ जायो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा गोबां मैगं आबाद दङ जेरै दैज्लांनि जिंखा दैज्लांनि जोगोनार बानलु बायदि आरो नोंथां। दा जोंनो
औ औ
जोगोनार जिंखा जिंखा मैगंखौ गायनोबो जोंहा गिबियाव जों हाखौ हाल एवग्रोना हाल एवग्रोना लानांगोन आरोना नोंथां।
औ औ
औ बेनि उनाव जोङो थिग जिंखा मैगंनि जि जोलै एबा फुलि जायखौ जोङो हाथाय एबा बाजारनिफ्राय एबा दखाननिफ्राय बायना लाबो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
बेखौ जोङो हासार होनानै एबा हासारखौ हायाव गलाय खानानै उनाव बे जायगायाव गायनाय जायो आरो ना नोंथां। औ बेनि उनाव थामजि दिनसोनि एबा थामजि सानसोनि उनाव बे बेगरा गोजौ जाबोनाय समाव जों बेयाव गोबां रोखोमनि मुलि एबा रासायनारि मुलि होनाय जायो जेरै भिटामिन बायदि साप' पटास बायदि होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा जेब्ला बियो देरनो एबा उथ्रिनो सम जायो जों बेयाव जेंसि नङाब्ला जोङो प्लास्टिकनि दिरुंजों जोङो मोनसे जे सेेंनाहोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बेबायदिनो जा गोबां रोखोमनि आबाद दोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय मैगं आबाद माइ आबाद बिब्दिनो आरो नोंथाङा। अब्ला औ अब्ला नोंस्थांमोननि ओनसोलाव बेबायदि आबादफोर मावनाय जायो नामा नोंथां? आरो मावनाय जायोबा माबोरै मावो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ। दाथ' जोंना माने दैज्लां बोथोर नालाय
औ।
बेनि थाखायनो जोङोथ' बांसिनानो बिदि माइनिल' आबादखौनाय ओ आबाद मावनाय खौ माने नुनो मोनो आरो जेरावबो। दा माने माइ ओ माइ गायनाय आबादानो माने सोलिगासिनो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ माइ गायनो थाखाय ओ गिबियावथ' जोंनो माइ गायनो थाखाय जोंनो माइज्लि माइ नांगौ जायो नालाय। बेनि थाखायनो जोङो माइज्लि माइखौ ओ‌ माइज्लि माइ नांगौ जायो। बेनि थाखाय जों बे माइज्लि माइ औ ओ सिगांनिनो माइ माइ बोराइ एबा ओ जोङो गै सिगांनि माइ बोराय बिदिनो गैयाब्लाबो न'आव बिदिनो जोंहा ओ नार्सारि एबा बाजार एबा दखान फोरनिफ्रायबो जों माने ला बोनानै गायनो हायो आरो। ओ बेनिफ्राय जोङो बे माइज्लि माइखौ ओ जोङो हरस ओ बे फाथोनि बस्थायाव फ्राय जोङो बेखौ सोनानै दोननानै सोनानै जोङो हाखर हाख'राव माने दैयाव सोमना दोन नांगौ आरो साननै साननै बा सानथाम बिदि सोमना दोननांगौ। बेनि उनाव जोङो औ बेनि उनाव जोङो बे बे सोमना दोननाय मायज्लिमाइखौ जोङो ओ बोखांनानै सानसे हरसेनि थाखाय जोङो ओ न' सिङाव बा बारान्दा बेफोरबायदियाव जोङो लामनानै दोननांगौ आरो हायाव।
औ नंगौ।
बिदि लामना दोन बिदि लामा दोननानै जों थालिर बिलाइदों थालिर बिलाइजोंहाय जोङो बेखौ खोबना दोननांगौ आरो। बेज औ जाहाथे बेनि गाजाफोरा ओंखारो गाजा ओंखारब्लासो जों माने बेखौ आ फोनो हागोन नालाय दुब्लियाव गाजा बेरहोनो थाखाय जों सान हरसे माने बेखौ दोननाय जायो आरो। बेेनि उनाव ज जोङो ओ जेब्ला बे गाजा ओंखार बि ओ ओंखारब्लाथाय जोङो बेखौ ओ फोथाराव जोङो बेखौ फोनो लाङो आरो। आरो जोंनो फोनो थाखायथ' हाब्रु खालामग्रोनांगौ ना जोङो फोथारखौ दुब्लिखौ। बेनि थाखाय जोङो हाब्रु खालामनो थाखाय आ दै दैस सारनानै ओ खायसे खायसे बिदिनो दै गैयाब्लाथाय मेसिनजों दै सारो आरो दुब्लिफोरनिफ्राय बिदि दै सारना लानानै जोङो नांगोल एबा ट्रेक्टरफोरजों जोङो हालेवनो हायो आरो हालेवना लानानै जोङो बेखौ हाग्राफोरखौ माने थै होनानै जोङो बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। बे माइ माइजलि माइखौ जोङ लांनानै होनाय जायो आरो आरो बे खोथिया फोनायाव बे खोथियाया जौनो थाखाय जोंनो दान मोनसेबा दान मोनसे खावसे लायो आरो बहाबा बहाबा
औ।
बिदि जेब्ला आरो बे खोथियाया जौवो अब्लाना जों बे ओ बेखौ फुनानै जोङो गायनो हायो आरो। ओ गायनो हायो आरो। आरो जोङो बे दुब्लियाव बे गायनो थाखायथ' जोङो बिदिनो हालेवना लानांगौ नालाय बेनिखायनो जोङो बे दुब्लिफोरखौ जोङो हालौनानै नांगोल एबा ट्रेक्टरफोरजों जोङो हालेवनानै जोङो बे दुब्लिखौ माने एकदम बिदिनो हाब्रुखौ फोमोनहोनांगौ आरो फोमोनहानै जोङो बेयाव जों गायनो माइ गाय सिगोन जों आसारबो होनो हायो जाहाथे जों जाहाथे जोंनि माइफोरा मोजाङै जायो आरो बेनो नो हाया बेनि थाखाय जोङो बे हासारखौ बेखौ होनानैसो जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो आरो जोङो माइनि अनब्लााबो जोंना दा दैज्लां हाय बिदिनो केरेला ओ थिता केरेला आ फान्थाव बेफोरनि माने आबाद मावनाय जायो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो लेस्रा भिन्दि लेस्रा भिन्दि बेफोरखौबो आबाद मावनायखौ नुयो आरो। जोङो दा बायदि समावहाय माने बेफोरनि आबादखौ मावो। आरो लाव औ
औ अब्ला नोंथांनि न'खर
औ नंगौ बुंलाय
औ नोंथाङा बुंग्रोलाय एसे।
बिदिनो आरो जोङो मेसें मेसें बोथोरफोरावबो जोङो ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय नुयो आरो। आरो जेरै लाव लावफोरनि
हेलौ।
मोनो। ओ लाइ लाफा बेफोरनि आबाद मावनाय जायो आरो बे
अब्ला नोंथां जिहेथु जोङो दैज्लाङाव माइनि आबाद मावो नालाय दा नोंथांनि न'खराव मा मा माइनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनाथ' माने बिदिनो बोरि ह नालाय बेनि ओंखायनो जोंना माने ओ बांसिनानो अन्जना मासुरि बेफोरबायदि माइया माइनि आबाद मावनाय जायो आरो बांसिनखौनो आरो जोसाफोरनिबो माइ जोसाफोरनिबो आबाद मावो जोसा माइनि माइब्रा माइनि बेफोरखौ मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
अब्ला नोंथां जोंनियाबो समाज जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथ नोंथांनिसिम गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आं नोंथांनिफ्राय बेनिखायनो नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाहरबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय हबा
औ अब्ला नोंथां दे होमबा
औ दे